हेलौ
खोनादोंना?
औ औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा फ्रि दंङ नामा?
औ औ फ्रियैनो दङ।
अ होबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा जोंहा।
औ औ दे मा आयदानि सयाव सावरायनो।
औ। आयदाया जाहैबाय जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि संसार जानायनि सायावनो सावरायनोसै नामा। माबायदि। औ जोंनि गामियारि समाज गामियारि सुबुंफोरा माबायदि समाज। समाजाव थांनानै जेनेबा जिउ खुङो।
औ औ।
बेफोरखौनो सावरायनोसै आरो।
औ जागोनदे।
ओ। नोंथाङा फोरमायग्रोना नामा एसे?
औ। ओ गामियारिनि। सोमोन्दै बुंब्लाथ' जोंहा जोंबो गामियावनो थानानै देरो नालाय।
औ।
बिदिनो गामि ओनसोलनि सुबुंफ्राथ' जोंना गोबां सिम्पोल आरो। बिदि ओ सोरनिबा माबा मोनसे जायोब्ला ज' ज' थांनाय जा। सावरि बादालि जानाय खामानि मावनाय बेफोराव जोंहा गामिनि सुबुंफ्रा गोबां हेफाजाब होलोलायो।
औ।
जेनेबा। सोरबा लोमजा साजा जायोब्लाबो बिदि हेफाजाब होलायलायनाय जोंहा गोबां दङ आरो। बेजों लोगोसेनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफ्राथ'। बांसिन आबाद मावनानै जायो गासिबो ओमफ्राय। खायसे खायनै सासे सानै सोरबा आथिखालाव साख्रि बाख्रि मावनाय बेफोरबायदिबो। ओंखारबाय अब्लाबो आ माने जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा ओ जुदि साख्रि मावब्लाबो फैसानि न'खराव। माने खेथि मावनाय बेफोरबायदि जाखायो आरो बयनिबो न'खराव।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा। गामिनि सुबुंफ्रा बै खेथि मावनाय समफ्राव ज' ज' माइ गायनो थांलायलायनाय। माइ गायनाय समाव आरो ज' ज' थांनानै बयनिबो न'खर। न'खराव बिनि न'खर बिनि न'खर गायलायलायनायखौ जों नुयो आरो।
औ।
बेनिफ्राय। गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि गोबां सावरि बादालि बिदि जानायखौबो नुयोमोन। हमना ला सोरनिबा न'खराव। ओ उखुमोरोबनाय जाबाय बेखौथ' माने हारसिं मावनोहाय। खामानि नङा नालाय बयबो ज' ज' थांनानै मावहोलायोमोन आरो। ओमफ्राय हिनजावफोराबो। बिदिनो खामानि न' लिरनायफ्राव ज' ज' लिरनानै हेलायलायनाय बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो आं।
औ औ।
दा बेफोरनि अनगायैबो। बेफोरखौथ' आथिखालाव बांद्राय नुला थेवबाबो। हमना ला सोरनिबा न'खराव हाबा जानो नागिरदों बे हाबाफोर जायोब्ला। बै न'खराव माने बन सिन हैनाय बा बन हैनाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दाबो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो। बे न'खराव हिनजावफ्राबो माने माइरंफोर जावहैनाय माइरंफोर जगार खालामनांगौ जायो। नालाय हाबाफोरनि थाखाय बेफोराव माइरंफोरखौबो जावहैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ज' ज' ओमफ्राय आरो दङ' बिथिंजाय जोंहा गामिनि सुबुंफ्रा दा दाबायदि दैज्लां बोथोरफ्राव खान्थाल थाइजौ जानायनि सम ना बायदियावथ'। बेबायदि समाव माने बयबो ज' ज' बिनि न'खर बैनि न'खर थांनानै। खान्थाल थाइजौ बिदि ज' ज' गोखै बुस्थु बिखौ हिनजावफ्रा ज' ज' जालाय लायना ओ दंफां, सिं सिं बिदि जिरायनानै थाइजौ खान्थाल जाहैनाय बिदिखौबो न नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय आरो जोंहा गामि ओनसोलावथ' बिदिनो गोबां खामानिफोरबो जायो। बा रायजोनि खामानियानो होन माबा मोनसेयानो होन बिदि खामानिफोरखौ गासैखौबो जयै गोरोबलायनानै मावो माने। सासेया सासेखौऐसेबां मानि ओ बिदि सिनायलायि बायदि बिदि नङा जेरै जोङो टाउनफोराव नुनो मोनो। न' खाथिनि बा न' सुंसेनि मानसिफोरजोंनो माने माथा माथि बिदि गैलायलाय आरो ना रायज्लायनाय गैलायलाया ओ सेर जों ऐरायलांबाबो माथो रायलाया आरो बिसानि न'खराव माबा मोनसे खैफोद आफोद जादोंब्लााबबो बा माबा मोनसे जादोंबाबो माने रावबो थांलाय फैलाय बिदि गैया आरोना बिदि, खौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि नङा आरो गोबां सुबुंफ्रानो बिनि न' बैनि न' थांलायलायनानै ओ हमना ला सोरनिबा न'खराव थांबाबो सोरनियावबा हाब बोनाय बा सोरखौबा गाबज्रि्रिलांनाय जोंना बिदि जायो आरो ना। ओफ्राय न'सुंसेनि खाथिनि मानसिफोरजोंथ' जोंहा ओरैबायदि थांलाय फैलाय ज' जायो जिहेतु मा होनो ओंख्रिफोर गोथाव संदोंब्ला नोंसा बा बैसानो हरलायलायनाय मानाय लांफैलायनाय बा नोंसा मालाबा मैगं बुरजा लाबोदोंबा बैसानो हरायलायनाय बिदि गोबां जायो आरो।
औ औ
आरो जोंनि गामि ओनसोलावथ' बिदि बयबो सुबुंफ्रानो न'खर न'खर मैगं एसेबाबो गायनानै
औ
जेखौबो माने जोंना रानलायलायनानै जायो आरो जेरै गामियाव। लांफैलायनाय मानाय। ओरैनो जेनेबा रां होनाङालासिनो लांफैलायनानै जानाय बिदिखो जोङो नुनो मोनो नाथाय टाउन ओनसोलावथ' जोंना बेफोरबायदि गैया जेनेबा बायनानै जायाबानो मोनजाया माइया बिदि आरो ओमफाय जोङो बुंनो हायो आरो गामि ओनसोलनि रायजो खुंनाय बा रायजो जानाय गोबां सिम्पोल आरो गावजों गाव गोरोबलायनानै अनलायलायनानै माने गासिबो खामानिखौनो ज' ज' मावलायलायनानै जोङो बिदि रायजो जानाय बा संसार जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
नोंथाङाबो नोंथांनि मोनथिनायखौ एसे बुंदो दे।
औ
गामियारि संसार जानाय होनोबाथ' जोंनिया नोंथां बुंनाय बाय दिनो ओ बिराद सिम्पोल जायो जोंनिया। बर' गामिनि संसार जानायनि बाथ्राखौनो जों बुंनो हायो। जोंनि बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ उम औ औ
ओ आगोल जेरै उम दैमाफोराव ना गुरनानै बा ना सारनानै जायोमोन बा हाग्रा फ्राव मैहुर खालामनानै जायोमोन बैफोर बैफोर आखुथाइफोरखौ ना दासिमबो जोंनि ओ बर' गामिफ्राव खायसे खायसे गामिफोराव नुनो मोनो आरो ना। जोंनि बे
जोंनि दैमायाव दासिमबो माने जमा जमा हौवाफ्राबो
आरो ओ बिनि अनगायैबो माने ओ बे मैहुर खालामनो थांनायखौबो जोंनि गामियाव दासिमबो नुनो मोनो आरोना बांद्राय नङा बाबो एसे एसे एनै दाबो थाङो आरो।
औ
जमा जमा थांनायखौ नुनो मोनो दासिमबो। बेनिफ्राय आरो बिदिनो माइ गायनायाबो माइ गायनायफोराबो जेनेबा ओ गोदो गोदायनि बायदिथ' नंला थेवब्लाबो माने माबाबाय आरो ओ माने सोलायनायाथ' सोलायबाय जेनबा थेवब्लाबो एसे एनै नुनो मोनो आरो दासिमबो खायसे जायगायाव माने सावरि जानाय सिस्टेमा दासिमबो दङ आरोना ओ गोबां जायगायावनो गैया जेनेबा ओ दानिया ओ मेसिनजों गायग्रा जाबाय। सोरबा सोरबा आरो थिका होग्रा जाबाय खिनथु माने दासिमबो खायसे ओरैबायदि दङ जि जेराव जोंनि बे आगोलनि बायदिनो गोदोनि बायदि ओ सावरि बादालि जालायलायनाय बिदि माने नुनो मोनो आरो। औ ओ बिदिनो जोंनि सं बर'फोरनि ओ संसार जानाया माने बिराद गोरलै बायदि नुयो आरो माने। खिन्थु आ मा होनगोन बेखौ' जोंनि गामियाव आरो बिदिनो खायसे बर'फोरनि संसार जानायाव खायसे आसार खान्थि जोङो नुनो मोनो। जेराव जोङो खायसे ओ समाजनि बा जोंनि ओ गामिनि खायसे जेंनाफोरखौ जोङो गामियावनो सुस्राङो बा गामिनि खायसे गोरों गोराफ्रा गोदान गोदायनो बानायनानै गालांनाय खायसे आसार खान्थिनि गेजेरजों जोङो बे जोंनि जेंनाफोरखौ बे गामिनि गेजेरावनो सुस्रांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो जेरै जोङो उद्रायनाय खायसे नेमफोर दङ ना जोंनि बर' समाजाव बैफोरखौबो जोङो जोंनि समाजाव नुनो मोनो आरो जेनेबा खायसे जे जोङो मावनाङै खामानिखौ मावफ्लाङोब्ला बा जाङि जानायाङि बुस्थुखौ थाङोब्ला माने खायसे उद्रायनाय खान्थि बा जुर होनाय खान्थिफोर जोंनि समाजाव नुनो मोनो आरो
औ औ
बेफोर जेरै जोङो जोंनि समाजावथ' जेनेबा खायसे जोङो जेनेबा जोङो मुस्लिमनि न'फ्राव थांनो मोना बा
बिनि दै लोंनो मोनाथ' आंनो बिज जानो मोना बेफोराव माने जोंहाबो बजायनांगौ जायोमोन थिफोरा जों दङोमोन आरो फ्राय आरो खायसे खा बुथार माबा होयोमोनबा आरोना हिनजावफोरा हौवा हौवै मोनबा बा सोरबा सोरनिबा मोजां खौ दानना हरदोंमोनब्ला जेनेबा दुना हरदोंमोनब्ला माइ जानायफोराव बेबायदि खायसे नेम खान्थि दङ जेरै मोनो जेराव जोङो रलायनायनि माबासो माने प्रब्लेमखौ माने सल्भ खालामनो मोनो आरो जोङो बेफोर बैफोर माबाखौ माने जेंनाफोरखौ गावनि गेजेरावनो सुस्राङोमोन आरो ना
जेनेबा जोङो पुलिस स्टेसन बा कर्टफोराव थांलाय लायामोन खिन्थु जोङो दानिया माने आलदा आलदा जाजोब्बाय आरो ना बिदि जों गामियावनो सुस्रांनायखौ नुनो मोनला माने ओरैबायदि जाबाय मानसिफ्रा गावबा गाव जाजोब्बाय आरो ना उ जुदि मायाबा मोनसे फिसा जेंनाबो सोमजियो ज माने मानसिफोरा पुलिस स्टेसन थांनाय जाबाय बा गावजों गावखौ गावजों गावनो माने नायलायनो हाय बा गावजों गावनो दुसिलायनाय बिदि माने गोबां नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव माने गावजों गाव माने मोजां सोमोन्दो गैला आर ना गामिफ्रावबो ओंखायनो माने गामिफ्राव दानिया ओम माखासे फुजा बा खायसे ओ ओ मायबा मोनसे खुंनाय खुङो खुङोबाबो आरोना जमा जमा लैहोर लैहोर आगोलनि बायदि फैनायखौ नुनो मोनला आरो। आगोल जेरै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन मदद होलायोमोन। बेबायदि माने दानि दिनाव माने नुनो मोनला आरो।
औ औ।
ओमफाय जोङो ओ बेफोरखौ नायोब्ला माने गोबां सोलायनाय फैबाय होननानै बुंनांगोन आरो। दाथ' जेनेबा सोला सोलायनायाबो जेनेबा जोंनि बोथ थोरजों लोगोसे एबा समजों लोगोसेबो जादों होननानै बुंनो हायो आरो जोङो खायसे ओ समनि समजों लोगोसे सोलायनांगौबो जानानै फैयो। फैदों जेनेबा जों ओ माने बोथोरजों लोगोसे बा समजों लोगोसे मिलायनो थांनायावनो मानसिफोरा माने बिदि जानांगौबो जादों आरो दा जोङो मानसफ्रा एसे मबाइल फोरावनो बिराद गोरोबफबनानै थायो बा टिभि न' खर न'खर टिभि थायो ओ सोरनावबा लेपटप बिदिनो कम्पिउटार बेफोरावनो माने मानसिफ्रा नायनानै बा बेयावनो हाबनानै थायो ओमफ्राय ओ गावजों गाव न'खराव थांलायनाय गैला बा दसे जिरायनानै गावजों गाव दुखु सुखु रायलायलायनाय गैला। उम बिदिनो माने माथो साथो होलायनाय गैला ओंखारला न'नि फ्राय बिदियावनो माने जोंनि ओ गावजों गावनि माने ओ ओ मा होनगोन ए सोमोन्दोआ माने गाज्रि जालांदो आरो इसे माने
औ औ।
बेबो बेसेनाव थांला बेबो बिसेनाव फैलाबा नुलायलायला गावजों गाव एसे माने सोमोन्दोफोरा एसे गोजान गोजान जालांनो हमदों आरो बेनिखायनो माने दानिया ओ माने बुहुत खम नुयो आरो ना गावजों गाव गोरोबनानै थानायखौ बा गावजों गाव ओ हेफाजाब होलायनाय मदद होलायनाय खायसे हाबाफोराव बिदि खामानि खम नुनो मोनो आरो दानि दिनाव बेफोर माने स ओ बोथोर थोरनि बा समजों जोंनि दानि समजों गोरोबफानो थांनायावनो जादों होननानै बुंनांसिगोन आरो जोंनि बे मबाइलाबोथ' जों जोंखौ बिराद बेबायदि जानायाव माने गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ नंगौ।